औ औ खोनाबायना
औ खानादों
औ औ नोंथांजों आं बे खेराइ फुजानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन
अ होनांगौ नामा
नोंथाङा मिथियोना मिथिया
अ मा बुंदोंमोन नोंथां
खेराइ खेराइ खेराइ फुजानि
ओ खेराइखौ आं मिथिगौब्लाबो आं इसेबां मिथिद्राया
औ नोंसा ओरैनो औ नोंसा ओरैनो गुबै धोरोमा मा?
जोंनि धोरोमखौ ब्रह्म होननानै बुंनाय जायो।
अ ब्रह्म ना औ होनोमबा ब्रम ब्रहमसो नालाय नोंथाङा बांद्राय मिथिनाय नङा होनबा खेराइखौ
औ औ नंगौ
नोंसिनियाथ' बे ब्रह्मआ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआसो फोस्रावनायमोन ना?
औ नंगौ ओ जों गुबुन आयदायाव थांनो नामा? आ जोङो सोमोन्दोफोरनि सावरायनो हागोन आरो थोर ओ जोङो सावरायनो हागोन जोंनि बर'नि बिमुंफोरनि सोमोन्दै जों सावरायनो हागोन।
औ औ माने बे बर'नि बिमुंफोरा ओ मिथिनाय बायदिबा माने माने खेराइ फुजा होनायनिफ्राय फैदों जाहैबाय
अ नंगौ
अ हाजोवारिखौ मिथि थियो नामा नोंथाङा?
हाजोवारि औ खोनादों खोनादों औ।
माने बिसोरो गोदो माने गोदो गोदो गोदायथाराव माने हाजो सेर सेर थायोमोन जाहैबाय बर' सुबुंफोरा
औ नंगौ।
बे बिसोरखौनो ओ हाजो सेर सेराव थाग्राखाय हाज जोआरि होननानै बुङोमोन जाहैबाय।
औ
बिफ्राय आरो औ हाजो हाजौवारि जाबाय टाइटेला
औ नंगौ हाजोआरिनिफ्राय हाज'आरि फैबायना? औ औ
ओमफ्राय औवारिखौ मिथियो नोंथाङा?
औवारि बेयावबो औ मिथिगौ बेखौबो औवा औवाजोंनो सोमोन्दो थानो हागौ नामा?
औ औ बिदियानो माने गोदो गोदाय बे खेराइ फुजाफोरखौ माबेबा हाग्रा गेजेर दैमा सेर दैमा दैसानि सेर बि हाजो बेफोरावसो होयोमोन जाहैबाय। बेनिफ्राय बे खेराइ फुजा होनाय स समाव बाथौ दुमनो थाखाय ओ बे औवाखौ जगार होग्रा बिसोरखौ माने माने औवारि बिमुं होदो जाहैबाय खेराइ फुजानिफ्राय औ औवारि होननानै उम ओमफ्राय बिदिनो आरो बसुमतारि टाइटेलनिखौ मिथिगौ नोंथाङा?
बसुमतारिखौ आं बेखौ मिथिया दे
औ अ माने बे बसुमतारियाबो बे खेराइजोंनो सोमोन्दो गोनां आरो जेनेबा ओ जोंथ' खेराइखौ दैमा दैसायावसो होयो दैमा दैसा सेरावसो होयो होनबाय नालाय हाग्रानि गेजेराव गोदो माने बेयाव बाथौ बानायो नालाय बे बाथौआवथ' जोङो एसे हा बिथा खोयो नालाय बे बाथौआव हा गोथार लायग्राखौ माने बैस'मुथारि बैस' मु थियारि होनो मोन जाहैबाय गोदो
औ नंगौ।
ओमफाय दा बेनो सोलायनानै लासैनो बसुमतारि जाबाय जाहैबाय टाइटेलाव
औ बैसुमुथिनिफ्राय फैनाय जाबाय।
औ बैसौमुथिनिफ्राय माने बसुमतारी जाहैबाय।
औ नंगौ।
बिसोरो माने हा जगार खालामना होयोमोन। होनारो बे बिथाखोनो ओमफाय आरो दैमारि दैमारिखौ मिथिनायो मिथिया नोंथांया?
दैमारियाबो आ ए बेबायदिथ' थोंजोङै मिथिया होमब्लाबो आन्दासाव दैजों सोमोन्दो थानाय जानो हागौ नामा?
औ औ दैजोंनो सोमोन्दो दं बियो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' माने बिदि दंखल दैखर गैयामोन जाहैबाय
औ नंगौ
बाथौ लिरनो थाखाय माबेबा जरना बा दैमा दैसानिफ्राय दै लायनानै जगार होफैग्रा बा बाथौखौ लिरग्राखौनो माने बेनिफ्राय दैमारि बिमुं होदों जाहैबाय बेनिफ्रायनो दा दैमारि टाइटेला दं आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
औ नंगौ
आरो बिदिनो गुबुनफोर बिमुंफोर दंबाओ औ मोनसे गयारि गयारिखौ मिथिबायना नोंथाङा? औ
बे दा गयारियाबो बे ओ खेराइ फुजा होनाय समाव माने फुजायाव जोङो खेराइायाव बिदिनो गय फाथै होयो नालाय माने बे गय लायनानै जगार खालामनानै होग्राखौनो माने गयारि बिमुं दोनदोंजाहैबाय बेखायनो जोंनि गेजेरजों गयारि टाइटेला दं आरो बर'फोरनि गेजेराव ओमफ्राय नोंथाङा खाख्लारिखौ खोनादों नामा? टाइटेलखौ?
काख्लारि टाइटेलखौ औ खोनादों नाथाय उम बिनि सोमोन्दै ओंथिखौ आं मिथियाखै
औ माने बे खेराइ फुजा होनायाव खांख्ला सारि-सारि गायनाय जायो आरो। बे खांख्ला खौ लायनानै जगार खालामग्राखौनो माने खाख्लारि बिमुं दोनदों जाहैबाय। बेयावनो खाख्लारि जाबाय आरो बेनिफ्राय लाइफाङारिनि सोमोन्दै मिथियो नामा नोंथाङा?
लाइफाङारि आं बेथाय बे बिमुंखौ आङो खोनाफेरनाय जायाखै नोंथां।
होनाय जायाखै ना माने बे बांद्राय गैया। आरो खोनानायानो खम।
औ
बे लाइफाङारियाबो बे खेराइजोंनो सोमोन्दो गोनां माने ओ लाइजौ-लाइजौखौथ' मिथियो बे थालिर बिलाइनि गोरलैनि गोजौ बाहागोखौनो बिजौनि बाहागोखौ माने लाइजौ होनो बुङो
औ
लाइजौआव माने जोङो बिदिनो फुजानि बायदिसिना बेसादफोरखौ दोननानै बावो ना।
औ नंगौ।
आरो बेयाव बे लाइजौ लायग्राखौ सुबुंखौ माने लाइ-लाइफाङारि बिमुं होदों जाहैबाय।
औ
बेयावनो बे लाइफाङारि ताइतेल थाहैबाय आरो
औ नोंथां नोंगौ।
बिनिफ्राय आरो देवरिखौथ' मिथियो नोंथाङा?
देउरि औ खोनाबाय
बे देउरियाबो माने बर'निनो टाइटेलनो आंथ' मिथियैयाव सानोमोन माने गुबुन जाथिसो नामा होननानै सानबाय थायोमोन नंङालै देउरिखौ।
सिगां समावहाय सानोमोन।
औ देउरिखौ बोरै थानाय मिथियो नामा नोंथाङा?
देउरिखौ ओरैनो आं गोथौयै साननानै मोनासै। होमब्लाबो ओ थौलेयै ओरैनो साज्राङै दौरि-दौरि सोदोबनिफ्राय फैदों नामा।
औ-औ बेनो। माने फुजायाव बै दै सारना होयोना ल' थाबा माबाफोराव आइजें फोराव लानानै दै सारग्रा बा फुजा होग्रा बेखौनो माने देउरि होन्नानै बुङो आरो बेनिफ्रायनो देउ औ बेेवनो माने बे बिमुंखौनो देउ लिरो आरोेदा मानसिफ्रा
औ औ जायफोरा देउरिनि बि बिबानखौ लायोमोन बिथांमोननि फोलेरखौनो देउरि होननानै मिथिबोनाय जादोंमोन।
औ औ-औ-औ ओमफ्राय आरो जोंनि गेजेराव दा बर' दं आरो बांसिन टाइटेलफा। खोनायोल' बर' होनो आरो। बे बर'नि बागै मिथियो नोंथाङा?
बर'नि बागै ओ जेरै बर' हारि बेबायदिनो बिख टा बि बिमुंखौनो लादों बायदि मोनहरो आंङो।
औ माने बे फैयै फै माने बे खेरायाव लोब्बा गैया जाहैबाय बर' टाइटेला बे बर' माने जाथिखौ लानानैनो माने गावसोरखौ बर' होननानै सिनायथि होनो थाखाय नो माने बर' टाइटेलखौ लादोंमोन आरो बर'फोरा
औ
गोदोथ' माने बिदि थाइटेल गैयामोन जाहैबाय गोदोथाराव माने मेस आरो कसारि बिदि सि गोजायामोन जाहैबाय थाइटेलफोरा।
औ नंगौ
मिथिनायाव आरो। खोनानायाव बे खेराइ होनाय समनि फ्रायसो बेफोरबायदि खामानि राननाय समाव बे टाइटेलफोरा सोलायलांदों आरो
औ बिबान राननायनि
औ बिबां राननायनि गेजेरजों बेनिफ्राय बिदि टाइटेल सोलायनानै थांङो गोबां दंबावो बे माथाय माखासेखौ मि ए बावला आङो बावगारबाय।
औ
से सोनावबाफोर सोंनांसिगोन मिथिनायफोरनाव
औ जों मिथिनाया गाहाम ना
औ थाखाय सोरबा सोङोब्ला जों फिन होनो हानाय बायदि
औ नंगौ
नोंथांआबोथ' दिनै गोबां मिथिबाय होमबा।
औ मिथिबाय मिथियै बाथ्राखौ मिथि मिथिनो हाबाय
ओ दे होमबा नोंथां। बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा? औ